औ दे नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि।
औ नोंथाङा दायो। माबाफोर खामानियाव मुखुब जानानै दङ नामा।
औ आङो जेरावबो मुखुब नंथ'वा नोंथाङा मानोबाफोर कल खालामदोंमोन
अ नोंथां अब्ला आङो। इन्टारनेटनि बागै एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे जेबो नङा
अ अब्ला आं बुंनोसै
औ दे फोरमायदो
इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ इन्टारनेटनो इन्टारनेटफोर जों आथिखालाव रावबो मिथियैनो गैला उन्दैनि फ्राइ लानानै जों गिदिरसिम गाैबो जोङो मिथियो आरोोना आथिखालावहायो औ इन्टारनेटनो जाहैबाय मोनसे बुहुमनां नेटवर्क जाय माने लाख लाख गोबांथार कम्पिउटार आरो दिभाइस मानसिफोरखौहायो फोनांजाबो एबा कानेक्ट खालामो आरो बेनि गेजेरजों जोङो सुबुंफोरा रायज्लायनो हायो खारिफोरखौ बुथुमनो हायो एबा रानलायनो हायो आरो जों गोबां अनलाइन सिग्रेफोरखौ मोननो हायो आरो बिनिफ्राय बेनिफ्राय दा खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे बुं
औ दा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयैनो जोङो इनफरमेसन एबा खारिफोरखौ जोङो ओ थाब दसेनो जोङो मोननो हायो आरोना जेनेबा हमनानै ला जोङो माबाफोर टपिकफोर खौ बा माबाफोर आयदाफोरखौ बुजियाखैब्ला जोङो बेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों एक्सारसाइस खालामनो हायो आरो खोनादोंना नोंथां औ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दसेनो खम समावनि गेजेरावनो जोङो बेखौहायो नागिरना नागिरनो हायो जेनेबा जोङो बेखौ कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों बा मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो बेयाव इन्टारनेट ने एक्सारसाइस खालामनानै जोङो इनफरमेसनखौ बा खारिखौ जोङो मोननो हागोन आरो खम समनि गेजेरावनो बेनिफ्राय इन्टारनेट इन्टारनेटआ जोंखौहायो कमिउनिकेसन बा फोनांजाब राहायावबो जोंखौ गोबां गोबांथार जोंखौ मदद खालामबाय आरोना जेरै नाथाय जोङो मा होनो सोरजोंबा जोङो राय्लायनांगौ दङब्ला जोङो बे सुबुंनि न'आव थाङालासिनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जेरैहाय हमनानै ला इमेल इमेलनि गेजेरजों बा मा होनो मेसेजनि गेजेरजों बा भिडिअअ कल्सफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो बेबायदिनो रायज्लायहरनो हायो आरोना बा इमेलफोरावहाय जोङो जोंनि खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो बेफोर गासिखौबो जोङो इन्टारनेटनि जे मावनो हायो आरो ना
औ
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों।
औ ओमफ्रायो मा होनो आरोबाव जोंना अनलाइन इडुकेसन लानाय आरो। दा जोंहा माब्ला माब्लाबा समावहाय गोबां बेबायदिनो प्रब्लेम जानानै फैयो बे समावहाय जोंना मा ओ फरायसालिफोराव बा इनस्टिटिउटफोराव थाङालासिनो जोङो जोंनि मबाइल फन बा कम्पिउटारफोरावनो जोङो अनलाइन क्लास लाबोनानै आरोफ्रायइ क्लास खालामनानै जोङो अनलाइन क्लासफोरखौहाय जोङो लानो हायो। जों गोबां ओ इनस्टिटिउटफोरावनो गोबां फसंथानफोरावनो जोंना मा जाजोबबाय अनलाइननि ओ जाजोबबाय आरो ना अनलाइन सोलोंथाइनि जेब्लानो जोंहा माबा मोनसे मा होनो सोलोंनांगौ ज' जानानै फैयो अब्लाथाय जोङो मा खालामनो हायो अनलाइननि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंनो हायो आरो। बेनिफ्राय जोंहा एन्टारटेनमेन्ट दंबावो एन्टारटेनमेन्ट माने रंजानाय रंजानाय बिथिङावबो जोंहा ओ मा इन्टारनेटआ गोबांथार जोंनो सुबिदा होबाय आरोना जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो जोङो मा खालामनो हायो। ओ भिडियअसफोर भिडिअसफोर जोङो नायनो हायो। ओमफ्रायो मा ओ मिउजिकफोर बा जोङो मेथाइफोर खोनासंनो हायो गेमफोरबो जों अनलाइन गेलेनो हायो। जोंनि इन्टारनेटनि गेजेरजों बेफोरखौ जों खालामनो हायो आरो। आरोबाव जोङो मा। मुभिसफोरखौबो जोङो नायनो हायो। जों गासिखौबो जोङो नायनो हायो आरोना जोंनो बेफोरखौ मुभिस बा जोंनो ओ गेम गेलेनो थाखाय अनलाइन गेम गेलेनो थाखाय बा जोंनो मा ओ भिडिअ'सफोर नायनो थाखायहाय जोंनो मा नांगौ जायो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो आरो।
औ।
खोनादों ना नोंथां‌
औ खोनादों।
औ ओमफ्रायो दा जों इन्टारनेट इन्टारनेट फैनायनि जाहोनाव जोंना गोबांथार सुबिदा फैबाय आरोना सुबिदा जाबाय जेनेबा नै खायफाफोरा ओ गोबांथार रांबो आरजिनो हाबाय इन्टारनेट बाहायनानैनो जेनेबा मबाइलाव हायो मानसिफोरा मा गोबांथार मबाइलनि गेजेरजों भिडिअ बानायनानै जोंहा जेरैहाय हमनानै ला फेसबुक इउटुब बा इन्स्टाग्राम गोबांथार प्लेटफर्म दङ आरो ना अनलाइन औ बेफोरावहाय माने भिडिअ' हगारनानैहाय गोबां रोखोम टाइपनि गोबां रोखोमनि ओ भिडिअ' बानायनानै बिथांमोना आपल'ड खालामनो हायो आरोना बेफोर गासिखौबो जों मानि हेफाजाबै हायो इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोङो हगारनो हायो आरो इन्टारनेट गैयाबानो मोनसे मबाइलाबो जोंना खामानि होआ आरोना बा जोंना कम्पिउटारफोराबो जोंना खामानि होआ दा इन्टारनेटनि जोहैसो गासैबो ओ दिभाइसफोरा माने जन्थ्रफोरा जोंना हायो सोलियो दा बे इन्टारनेटनि जोहैनो गोबां सुबुंफोरा जेनेबा ओ रांबो आरजिनो हादों आरो गावनि लाइगआवहाय जेनेबा गोनांथि जानायफोरखौ बिसोरो रां खामायनानै सुफुंनोबो हादों आरोना जोङो बेखौ नुगासिनो दङ आरोबाव जोंना इन्टारनेटआ बिजनेस इ कमार्सआवबो बाहायजायो बा बेंकिं सेक्टराव जोंना इन्टारनेट नङाबानो सोलिया आरो गोबां गिदिर गिदिर बिजनेसफोरावबो जोंना मा ओ इन्टारनेट नांगौ जायो आरोना
औ
आरोबाव ओ मा होनो जब अपरसुनिटिस जेनेबा जों मोनसे जब नागिरनोब्लाबो जोंहा इन्टारनेटाव जोङो सार्च खालामो आरो बेफोरनोसै दा नोंथाङाबो माबाफोर खामायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हागोन
औ आंबो नै जोंनि ओ बिरोंदामिननि सोमोन्दैसो एसे फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
औ दा बिदिब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुबोबाय बेरोंदामिननि बिरोंदामिननि बेलायाव बहुदैनो जोंना गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां रोखोमनि गोदान गोदान बिरोंदामिननि गेजेरजों आगजुफोर दिरुननाय नुबोनो मोनबाय जोङो बेफोरो बे रोंदामिनखौ मानि थाखाय जोङो बाहायनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो ओ जोंनि दानि लाइफ स्टाइल बा जेरै जोंनि जिउ खुंनाय जिउ खुङो जोङो दानि जुगाव बेफोराव जोंना गोबां दानि बेलायाव जोंनि थाखाय समखौनो जोङो मोना मोना जाहैबाय नङा होमबा? बेनि थाखाय बेफोराव ओ बे जोंनि लाइफस्टाइल बा जोंनि जिउ खुंनायखौ गोरलै खालामनो था थाखाय जोङो बेफोरखौ ओ टेक्न'ल बिरोंदामिननि गेजेरजों दिरुननाय जादों बे आगजुफोरखौ जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ जानबुं जायखौ मबाइल होननानै बुङो बे खौबोथ' बिरोंदामिननि गेजेरजोंनो दिहुननाय जादों
उम
दा दंबावो आरोबाव जेरैहाय ओ टाइप राइटार मा होनगोन आरो दंबावो प्रिन्टार बेफोर गासैबो बिरोंदामिननि गेजेरजोंनो दिरुननाय जाजोबदों जेरैहाय ओ लेपटप होननानै बुं कम्पिउटार होननानै बुं बेफोर गासैबो जेरै गारि ओ मटर साइकेल बा साइकेल बेफोर गासैबो दा गोदोनि दिनावथ' जेबो गैथारामोन बिसोरो गोबां लाम लामा हान्थिनोब्लाबो आथिंजोंनो थाबाय थाबाय थांनांगौ जायोमोन गोजां गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो दा बेयाव गोजान जायगायाव थांनोब्ला बेयाव जोङो हरसे हरनैजों सहैया बिदि जायोमोन थाबाय थाबाय ओ थांनांगौ जाथारोमोन। जेरै लामा गेजेरफ्रावनो जोङो हर जाहैला बायोमोन दा बेबायदि समाव बबाव बबाव मानो बेफोरबायदि जायोमोन दा बैफोरखौनो नुनानै बेफोर खौ लानानैनो बिरोंदामिननि गेजेरजों जेरै साइकेल बरननाय जादों। मटर साइकेल बरननाय जादों ओ-गारि बै-ओ-जेरै कार बायदि सेनाखौ बरननाय जादों दा साइकेलजोंब्ला जोङो एसे खाथि खालानि जायगाफोराव थांनोब्ला जोङो साइकेलजोंनो। थाबै थांनानै थाबै मोनफैफिननो हायो।
औ
दा बेयाव बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंना समख मखौ ओ-सेभ खालामनाय जायो समखौ खम लानाय जायो दा बिनिफ्राय आरो दङ मटर साइकेल जोङो साइकेलनिफ्राय आरो मटर साइक खेला गोख्रैसिन खारो दा बबेबा एसे गोजानसिन जायगायाव थांनोब्ला जोङो मथ मटर साइ हारसिङै थांनोब्ला जों मटर साइकेल बायदिखौ बाहायनो हायो। मटर साइकेलखौ सालायनानै थांनो हायो जेरै ओ-बबेबा टाउनफोराव थांनोबा जोङो। ओ-बेजोंनो थांनानै। जोङो सानसेयावनो मोनफैफिननो हायो बेबायदि माने गोबां ओ- जेरै थाबायनायाव गोबां सम लायो बेखौहाय जोंना मटर साइकेलफोरजों थाङोब्ला। बहुद खम समावनो जोङो थांनानै फैफिननो हानाय जायो। दा लोगोसे आरो दंबावो जोंना जेरै ओ- जानबुं होनना बुङो मबाइल फन जायखौ जोङो होनना मोनथियो। बेजोंहाय जोंना जेरै गोदोनि दिनाव खौरांफोर हरनोब्ला जोंना। लाइजाम बायदिसिना लिरनानैसो हरनाय जायोमोन दा बे लाइजामाबो मोनहैनाय समाव गोबां सम लायोमोन दा आजिखालि। लाइजाम लिरनाय बिदि लइजाम हरनायखौथ' जोङो नुनो थांला दा बिरोंदामिननि गेज गेजेरजों दिरुन जानाय जेरै मबाइल फनजोंनो जोङो खौरांखौ दसेयावनो। पास मिनिट ओ बा मिनिट बा दस मिनिट बेफोरनि गेजेरावनो जोङो हरनानै। बाथ्राखौ रायज्लायनानै फोजोबनानै। जों मा बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों बेखौ जोङो मोनथिहोहरनो हानाय जाबाय। दा बिनिफ्राय दंबावो आरोबाव जेरैहाय लेपटपफोर। लेपटप होनना बुङोब्लाथ' जों। गोबां खामानि मावनो हायो लेपटपाव। जेरै अफिसनि खामानि बायदिसिना खामानि जोङो। लेपटपावनो मावनो हायो जेरै जों लेपटपाव जोङो भिडिअ'। बायदिसिनाफोरखौ नायनो हायो जोङो लेपटपनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ ओ सोलोंथाइबो लानो हायो जेरै जोङो मायबा मोनसे जे नांगौ जायोब्ला जोङो बेयाव ओ सोंथिखौ होनानै जोङो फिननायखौ मोननो हायो बेफोरबायदि दा आरो। दंबावो जेरैहाय सामफ्रामबोनि ओ-जेरै आइ आइजोफोरनि थाखाय मदद जानाय माखासे बिरोंदामिनजों दिरुनजानाय आगजुफोरबो दं जेरैहाय - अवासिं मेसिन जेरावहाय जोङो जि सुयो दा आइजोफोरा न'आव थानानै गोबां बिसोरनाव खामानि थायो मावनो दा माब्लाबा समाव ओ सम मोना जायो बिसोरो गासै खामानिखौ मावजोबनो बा बिसोरो बहुद खामानि मावै मावै बिसोरो मेङो माब्लाबा उम खामानि थायोब्लाबो ओ खामानिखौ मावनो बायो मेंनायनि जाहोनाव दा बेफोर खामानिखौ गोरलै खालामनो थाखाय दै खामानिफोरा दसेयावनो जानो थाखाय ओ ब दिरुननाय जादों बेफोरखौ जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला वासिं मेसिन होननानै बुंनो हायो जेराव जोङो जि सुनाय जायो